खोनाबाय औ खोनादो।
औ दा जोङो मोनसे टपिक लानि सावरायलायनो थाखाय जों सानायजों, टपिकआनो जाबाय बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय, नोङा होमबा? बे बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायबा नोंथांमोना जेनेबा आइजो माहारि हिसाबै नोंथाङा मिथिगौ। बर'आ मा मा गाननाय जोमनायखो बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय हिसाबै बाहायो? औ
आइजोफोरखौना ओ माफ्रा
औ अ औ औ दे बुं बुंलांबाय था नोंथाङा।
फैयाफोरनि गाननाय जोमनायाव
औ औ
गाननाय बर'फ्रा लांगा दख'ना मोनसेआ अग्रन दख'ना होननानै
औ औ औ जायखौ बुङो दख'ना ओहोम ओहोम
अग्रं दख'ना होनो बे मोनसे
औ औ औ औ अग्र अग्रं दख'ना औ औ बे जाबाय अग्रं दख'ना आरो मोनसेखौ जों लांगा दख'ना
लांगा द'खना जायखौ जों बायहेरायाव ओंखारोबा आलासि बायदिसिना जाहैयोबा बाहेराव
थारैनो ओम हो हो थारैनो बेख ओ बेखौ सानजारि सानजारि सानजारि सुबुंफोरा माने अग्रं होननानै बुङो आरो जेनेबा
औ
सानजारि फोराबो बां बांसिन गाननाय जायो आरो लोगोसेनो लांगा दख'नाखो सोनाबारिफोरा बांसिन गानो जेनेबा होनबा लोगोसेनो जों ओ बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय हिसाबै जोङो हौवासाफोरा जेनेबा गामसा गानो नङा होमबा गामसा लोगोसे बे गोदोनायाव आर'नाइ
आर'नाइ लायो
जे आ-आरनाइनि गस्ला आथिखालाव नुनो मोनो बर' आइजोफोरा आथिखालाव बर' आइजोफोरा गोबाङानो माने सि दानाय हि दानायखौ गारबाय आरो जेनेबा। थेवबो साफा सानै आइजो फोरामा ओ फालांगिरियारि ओ आ नोजोरजों थारमाने खामानिखौ मावो ओ बिजनेस। माने दायो आरोखि। खौ नाथाय ओरैनो न'आव गाननो थाखायल' दाला आरो। नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा ना आबै आबौमोना जेनेबा आबै मा आबौमोननि दि दिनावहाय हिनजाव मानसिफोरा माने जेनेबा आइजो माहारिफोरा न'खरफ्रोमबो माने हिसानसा हिसानसा हिसान दायोमोन आरो
औ आरो गोदोनियाव मा जि दानो रोङाबा हाबा जानोबो गोब्राब जायोमोन नो। मिथि मोनदोंमोन जोङो ना माने जाय आइजोआ दख'ना बा दानो रोङा बा जि दानो रोङा गैया। माने हाबा जायालासे
उम उम औ औ औ औ औ जि दानो रोङि आइजोखौ मा होनना बुङोमोनलाय?
आदुं गारि ना? माबा ओहो। हाबा जायिखोसो होनो होहो आखुजि होनो आखुजि उम आखुजि होनो ओ।
दि आरो जेनेबा।
उम।
ओ जों दोरोङारि होनबा जोङो ओ किसुमान जोङो जोंनि बर'नि बर'नि गाननाय जोमनायाव जोङो खायसे हमनानै लानाय माने आगरफोर दंस्लाबायो जेनबा। जेरै जोङो जों गोदो खोनाबोदोंमोन जेनेबा फारौ मेगन बे आगर हाजो आ गर बैग्रि बिबार आ मैदेर आफा बैग्रि बिबार ओमफ्राय आ दाउराय दावराय आगर ओरैहाय आ बेबायदि दङ'मोन आरो जेनेबा। खांग्रिफला बेबायदि माखासे आगरफोरा थारमाने जोंनिया बर'आ स्पिसियेलि माने आगर आगर सोरजिना लादोंमोन आरो जेनेबा। नङा होमबा? जेरै बेबायदि हाजो आगरा जेनेबा जोंनि आर'नायाव दा
मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो आगरखौ सोरजिनानै लादों आरो मुं होदों जेखौ नुयो बेखौनो ओ
आरो जोरथाय जोरथाय गोनां आरो जोंनि गाननाय जोमनाया नङा हबा आङो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों जेनेबा माखासे आगरफोरा गोमालांबावबायसो जोंनिया
औ
बिनि गेजेराव जोङो दा समाव जेनेबा दा बिगियाननि जुगाव माने खायसे आगरफोरखौ मडिफिकेसन खालामनानै गुबुन गुबुन रोखा नि आगर सोरजिबाय आरो बानागोनन बेनि गेजेराव ओ जोङो आरनानायइाबो जोंना मोनसे आरनाइखौबो आथिखालाव ओ आथिखालाव आजो आगोराव होयोब्लाबो माने केसुमान माने जिलिक मिलिग माने लरेस बायदि माने जोंख्लाबनाय आरिजों आरनाइखौ माने साजायदों आरो खिन्थु गोदोनि आरनाइया बे हाजो आगरजों ओ माने लरेस्टफोर थाफायामोन आरो जेनेबा आरो आरनाइनि डिफिनेसनखौ नोंथाङा मिथिगौ जानांगो ओ
आंथ मिथिया मिथियोबा खिथा
अ औ औ ओ जेनेबा आरनाइ आरनाइ सोदोबखौ जोङो खोनादोंब्लाबो खिन्थु आरनाइ डिफिसनखौ जों मिथिया डिफिनेसनखौ आरननायनि देफिनेसन बेनोदि जेनेबा गोदो जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा दावहा नांनो थाङोब्ला हरसे सानसेनि गेजेराव सानसे हरसेनि गेजेरावनो माने खुन्दुंखौ लुसे लुनानै दासे दानानै सोरांस्लाब मोनैयावनो माने गांसे आर'नाइखौ दिहुनोमोन। बे आर'नाइखौ जायबा दावहा नांनो थांग्रा जोहो जोहोलाव बा जोहोलावजोनो गानहोयोब्ला बे सुबुङा दावहायाव माने देरहाखायो होनना फोथायनाय दंमोन आरो। आरो बेबायदिनो देरहा हायोमोनबो आरो जेनेबा। जोङो बेखौ आबै आबौमोननि दिनि फ्रायनो खोनाबोदों। बे सि यानो जाबाय आर'नाइ। ना ओमबा? बे सियानो जाबाय आर'नाइ। बेजों लोगोसे जोंनिया रजे फालि रजे फालियाबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि मोनसे बिदिन्थियाव गोलैयो। आथिखालाव ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ओ बे रजे फालिखौ ओ बर'नि नङा होननो नागिरो नाथाय बर'नि बे रजे फालियाबो बर'नि मोनसे जोमग्रा होननाबो जों बुंनो हायो फालि होननानै जों बुंनो हायो। गोदो जोंनि बैसाग बैसागो बोथोराव बैसागो बोथोराव जेनेबा गोदोरखौ मान होनाय बे खामानियाव बे रजे फालिखौ बाहायोमोन जाहैबाय नोंथाङा मिथिगौ खोमा नोंथाङाबो इसे बुंदो बेनि बागै।
औ बिदिथ' आं रजेफ
रजे फालिनि बागै औ औ औ बे फालि गुफुरानो जाब बाय रजे फालि। जोंदि फालिगुफुर बे बाहायो बेनो जाबाय रजे फालि। आथिखालाव बेखौ ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेखौ गाम'सा होननानै बुङो ओ बेखौ। बे जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय मोनसे बिदिन्थि बेबो
मानि गिदिर फोरखौ मान होयोबा बे फालिखौ बाहायनाय नुयो आरो मिथिं दाव जिं हग जायखिजाया फोरबोफ्राव ना? बेफोराव बाहायो खोमा बेखौ
औ औ माने गोदो जेनेबा रजे फालिखौ बैसागो बोथोराव मान होनाय आरो गोदो समाव जोंनिया दाहोना रुवाथि थासोयोमोन नालाय माहाजोननि नफोरावहाय माहाजोन फोरनाव दाहोना रुवादथि थायोमोन नालाय माने रुवाथिया दाहोनाखौ सिरि सिरि जेनेबा मोजां मोनबाय आरो जेनेबा मोजां मोनोब्ला जों माजों फोरमायनो बै समावथ नों लेखा फरा रोंङा नालाय दाहोना रुवाथिया लेखा फरा रोंङाबोला ओ माजों फोरमायगोन दा बेनिखायनो बे रजे बे फालिखौ नो मान होयोमोन जाहैबाय बे रजे फालिजोंनो गावनि मोजां मोननायखौ फोरमायोमोन जाहैबाय बेखायनो बे फालिनि मुंखौनो माने रजे फा फालि दोनदों जाहैबाय आरो बरफोरा फोरमायोमोन जाहैबाय अ मोजां मोनलायनायाव माने लाइजाम बायदि बाहायोमोन जाहैबाय रजे फालिखौ बेबायदि आरो जेनेबा दा जोंङो बरनि दोरोंङारि ओ दोरोंङारि गाननाय जोमनाय होनबा बे रजेफालि बा आरनाइ बे लांगा दखना बा अग्रं दखना जोमग्रा बेफोर फोरो जोंङो माने स्पिसियेल आरो जेनेबा गुबुन रोखोमनि आरो जेनेबा गुबुननिजों ओ मिलाया आरो जेनेबा आरो जोंनि बे लांगा दखनाया आब्रुथि गोनां मोनसे ड्रेस होनना बुंनांगोन आरो गानजोम होन बुंनांगोन आब्रुथि गोनां जाय जाय लांगा दखनाया ओ आइजोफोरनि सोलेरखो माने गासैखौबो माने फांथेजोबो आरो ओ फांथेजोबो फांथेजोबनानै ओ फांथेजोबनानै लाखिनो हायो बेनो जाबाय लांगा दखना नंङा होमबा माने गुबुन हारिफोरनिया बे फांथेेजोबनाय नंङा आरो जेनेबा जोंनि बरफोरनि दोरोंङारि गाननाय बे लांगा दखनाया माने आब्रुथि गोनां मोनसे
गानग्रा उम
बा ड्रेस आरो बेखौ जोंङो बुंनो हायो आरो गोख्रोङै जों बुंनो हायो। नंङा होनबा दा नोथां बेनि सायाव मा बुंनो नों
जायखौ होनानै जों बर' महरै सिनायथि मोनो ना
औ औ बर होननानै मोनथियो आरो जेनेबा बुहुमाव औ औ। बे लांगा दखना गाननानैनो जेनेबा जोंनि ए जोंनि खा दाखालिसो जोंना औ दाखालिसो जोंनि ओ हारिमुखौ मुलुग दरबाराव जों सिनायथिबाय बाग गुरुमबा दोहौ होनानै। जोंनि बर'फ्रा बे बागुरुम्बा दोहौआव जों लांगा दख'ना खौनो गान्दों। बे आगर गोनां लांगा दख'ना आगर गोनां आ गोमो गाबनि। गोमो गाबनि लांगा दख'ना गानदों। बेवहाय जोङो हौवासाफोरा माने हौवासाफोरा गा-गामसा गानदों। आर'नाइ लादों। आर'नाइ फालि खादों। खर'आवहाय जानजियाव आर'नाइ फालि फालिखादों बेबादि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायखो लानानै जों बर'नि दोरोङारि मोसादों। बे बेनो जाबाय बागुरुम्बा ना बे बागुरुम्बाखौ जोङो मुलुग दरबाराव जों दाखालिसो जोङो जि रोजा मोसाखावरिजो जों ङो सिनायथि होखांबाय बुहुमाव। अ उम नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ ससियेल मिडियायाव नों थां मोनाबो नु दों जानांगौ बे मोसानायाव आंबो बाहागो लादोंमोन आरो जेनेबा
अ।
दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बायावहाय।
औ बेयाव बर'निनो दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ लानानैनो गाननानैनो मोसादों आरो ना?
औ औ जोंनि अब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाया बेसेबां समायना आ बेखौथ' मुलुग दरबाराव नुखाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो नङा होमबा? नुबाय जों जों बर' होननानै सिनायथि मोनखाबाय आरो जेनेबा बे गाननाय जोमनायजोंबो मोनबाय लोगोसे नि मोसानायजोंबो जों मोनबाय। नङा होमबा? थारैनो आथिखालाव जोंनि आं जोंनि आरनाइखौ जोंनो ओ गासिबो बुहुमनि सुबुंफोरानो मोनथियो आरनाइ माने मा। आरनाइया आथिखालाव बरफोरनि मोनसे आ मानबो होनाय खामानियाव जों हायो आरो। बेखौ बरायनाय लोगोसे बेखौ गो-गोदोनायाव लानायनि थाखाय। समायना नुनायनि थाखाय। ना होनबा? बेबायदि आरो। औ औ जेन जों होमबा दिनैनि तपिक बेखनियावनो दोनथसै आरो उनावहाय रायलायबावनस
औ।
ओं दे।